थां
हेलौ औ नोंथां
खुलुमनाय थाबाय नोंथांसिम औ नोंथां होमबा मोनसे आयदानि सायाव आं नोंथांजों रायलायनो आं बेबायदि कल हरनाय जादों नोंथां नोंथांङा फ्रि दंबा जों रायजायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां फ्रि दं रायज्लायनो हागोन दे नोंथाङा एसे बुंना होदों माने मा आयदानि सायाव
औ औ औ नोंथां ओ नोंथांआ बे मोनसे जोंनि ओ बर' हारिनि माखासे एकदमबारे फेमास एबा मुंदांखा ओंख्रिफोरनि सायावसो एसे रायलायनो सानदों आरो जेरै मिथिखागौ अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबायजों दाउजों बेबायदियानो थां आरो लोगोसे गोबां बेबायदिनो दं फंबायो जेरै माबा फालें खरा दाबसिनि बेफोरनि बिस नोंथां नोंथाङा जुदि फ्रि बा जों नोंथां आरो रायज्लायनो हागोन ना
औ नोंथां फ्रि दं आङो एसे आङो आङो फोरमायग्रोना होन नामा नोंथां
औ नोंथां दे फोरमायग्रोलाय आं बहुद बेबायदिनो मिथिनो लुबैयो माने जेनेबा नोंथांमोननि एरियाायाव माबायदि माबायो
औ बुङोबाथ' जों गिबियावनो सबायाइजों दाउ होनोबा जोङो मिथिखायो बर' हारिनि जाग्रा होननानै मोजां मोननाय जाग्रा आरो थिग बेबायदिनो सबायजों साम' बिदि जों सबायजों साम'खौबो जों बर' हारिनि जाग्रा होननानै बुंनो हायो आरो बुङोबा जोंना जों अमा बेदर बा औवा मेवाइ होनना जे बुङो नोंथाङा मिथियो जान होगौ औ औवा मेवाइखौ जों अनलाजों जानो औ अनलाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बर' हारि गोबां बेफोरनो माने मुंदांखा होननानै बुंनाय जागोन जों माने बेफोरखौनो गिबियाव लाबोयो जों बर' हारिनि जाग्रा होनना बुङोबा ओ आरो बुङोबा बिदिनो अलाजों दाउ गिबियाव आङो नोंथां सिगाङाव अनलाजों दाउखौ बोरै सङो बा सबायजों साम'खौ बोरै सङो बा इदिनो नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथांसिम
औ नोंथां फोरमाय फोरमाय नोंथां फोरमाय
बेखौनो जों एसे सावरायलायनोसै नङा होमा नोंथां ओ आङो नारजि ओंख्रिखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो मा जोंनि बर' हारियाव नारजि ओंख्र ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो
औ नोंथां निस्य
ओ ओमबा जों नारजि ओंख्रिखौ गिबियाव संनायखौ दायरेक बुंबा एसेर बो बाय जागोन बेखायनो आं गिबिनिफ्रायनो लाबोनोसै गिबियाव जोङो ओ फाथो होनना बुंनाय बुस्थु खौ जोङो गायग्रो नांगौ जायो बा बेगर फोनानै जों बेखौ गिदिर खालामनानै बे फाथोनिफ्राय जों ओ फाथो बिलाइखौ जों खानानै फोराननायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेराव जों नारजि ओंख्रि गिबियाव बानायग्रोगोन नालाय। ओ बेखौ फोराननानै जोङो माने नारजि बिदिनो नारजि बिला लाइ होनना बुंसिगोन बेखौ फोराननानै जों लागोरनाय जायो बिदिनो संनोसैबा जोङो बेखौ माने गिबियावनो जों सोमगोरना दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो इदिनो आ ओ से घन्टा बा नै घन्टानि थाखाय आ इदिनो जोङो सोमगोरा दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो गिबियाव आरो बुङोबा जोङो दा अमाजों नारजि जायो नालाय बांसिनानो अमा मेजेमफोरजों बेयाव जों बे अमा मेजेमफोरखौ जों बर' हारियाव बुङोबा बिदिनो जों एवगोरो एवगोरानै संख्रि बानलु थाव होनानै एवगोरानै जों इसे मोनफ्राम हानाय बिदि खामना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो उनाव बोखांनानै दोनथ'नायखौ औ ओमफाय बोखांनानै दोनथनायखौ जों नाय जायो इदिनो जों बे नारजि सोमना लानायखौ जों गिबियाव बख'गोरननानै फो इसे माने सेबना लानानै जोङो ओ सारायाव होना लानाय सारायाव माने सारायखौ गुदुं अराव जेरायाव संनानै गुदुं खामनानै नारजिखौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नारजि होनानै जों ओ खारैखौ होयो खारै जोंनि बर' हारिनि जा थालिरनिफ्राय बानायो गोबां गोबां रोखोमनिफ्राय बानाय नुनो मोननाय जायो गिबियाव जों बर' हारिनि बुङोबाथ' जों बर' हारियाव जोङो थालिरखौ सावनानै जों खारै बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बे खारैखौ जोङो माने ओंख्रियाव बा नार नारजि ओंख्रियाव एसे होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओ माने बे मोजां ओ नार खारैखौ होनानै लाबा जों माने मोजां गलि होनो हानाय जायो जाहाथे बिलाइफोरा बारा इदिनो थाया माने गलिजोबलाङो बिनि थाखाय जोङो दसे सम बिदिनो ओ नार खारैजों माने एवनानै एवनायखौनो होननांसिगोन ओमफ्राय गलि होजोबो जों इदिनो जोंनि बर' हारियाव थायो जा साग्रा सागं होनना बुङो जों ओंख्रि साग्रा बेजों जों
अ।
सानायखौ नुनो मोन औ सानानै गलि होजोबनायखो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जों दसे सम बेखौ इदिनो सानानै दै होनानै इदिनो साग्लुं जोबनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि उनाव आरो बुङोबा जोङो ओ दा जों एवना लानाय ओ मा होनो बेखौ बेदर अमा बेदरखौ जों जा औ एवना लानायखौ जों ओ बे नारजि ओंख्रि संनायाव जोङो माने होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि उनाव जों थामजि मिनिथ बा थामजि ओं थाम जि मिनिथसो दोननानै जोङो माने बे ओंख्रिखौ जोङो ओम माने बोखांनाय जायो आरो मोनहोनाय जायो बेनि उनाव जों बे ओंख्रिखौ बर' हारिनि ना नारजि ओंख्रिखौ जों मोननाय जायो आरो बिदिनो जों संनानै नारजि ओंख्रिखौ मोननाय जायो। औ नोंथाङा बो ओ एसे बेफोरनि बागै संनायनि बागै एसे मिथियो नामा नोंथां?
नोंथां मोनथिनाथ' इसे मोनथियो बिफोरनि बागैबो
औ नोंथाङा ओ माबा मोनसे ओंख्रिखौ बर' हारिनि ओंख्रिखौ बोरै माने बोरै संनानै जों मोनहोयोबा मोनना जों जानाय जायो बर' हारिनि जा मोनसे ओंख्रिखौ जों संनानै बहनो माबायदि संना बहनो बेफोरनि बागैसे मबा मोनसे ओंख्रिनि बांगै संनानै फोरमायदोदे माने खोन्थानानै बुंनानै फोरमायदो
आतसा निसय नोंथां निसय ओ नोंथां गिबियावनो आं बेखौसो बुंनो सानग्रोयो सबायजों अमा बेद दर बा सबायजों दाउ बे आंनि मोनसे फेभ्रेट आरो बेखौनो आं बुंनोसै।
औ‌ औ।
गिबियावनो जों स हानि सबायजों दाउजों मोनथिखायो बर' हारिनि मोनसे एकदमबारे मोनसे मा होनगोन बेखौ एकदमबारे मुंदांखा लोगोसे माने बिराद आंगोनि आरो बे ओं ख्रिया गिबियावनो जों मा खालामो सबाय जि जों सबाय बोख बोखांनानै अलरेडि आबादनिफ्राय बोखांनानै जों दोनो बे दोननानै बेखौ मा खालामनो एसे फोरान फोरानोबा फोरानना फोरानाबा बेखौ एवनानै जोङो हुख्रेमबाय सबायखौ नोंथां हुख्रेमनानै बेव हुख्रेमनानै बेखौ जों दोखो दोखो हुख्रेमा बिदिनो खावसे हुख्रेमगोन आरो माखासेखौ जों बिदिनो दोनगोन होनबाबो जों गथा गथा दोना आरो दोना दोन दोना आरो जों बेखौ माने खावसे खावसे खालामगोन बा खावब्रै बेबायदि खालामनायाव जोङो बेखौ नाख्रेबगोन बा देगोन आरो मा आरो बिनि उनाव जों मा खालामगोन बेखौ सुगोन सुनानै दैयाव मोजाङै सुनानै बिनि माखासे सोम गोसोम बे खबरफोरखौहाय जों बोखारनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन आरो जेब्लानाखि बाजिसो पारसेन्टआ बिनिफाय खारो अब्लानो जों संनो थाखाय रेडि जायो आरो बेयो माने संनो थाखाय बियो जाहैनाय जायो आरो आरो सुबावोबा नोंथां सुब सुबावनो हागोन नि उनाव जों सबाय औ जों डाइरेक्ट बिदिनो हालदै एबा संख्रि होनानै सोरबा बिदिनो सङो आरो रुग्रोयो आरो सोरबा डाइरेक्ट बिदिनो हालदै होवालासिनो दै होनानै रुयो बांसिन मानसिफोरखौनो दिनै आं‌ नुयो माने हालदैजों लोगोसे एसे संख्रि होनानै रुयो आरो सं ख्रि होयोबा नोंथाङा मोनथिखागौ एसे थाब मोनो होननानै ओंख्रिया
औ औ
बेराफारसे बे माबाबाय थानायावहाय बेखौ कुकार बा दोबसेयाव रुबाय थानानै बेराफारसे जों अमा बेदरजों सङोबा जों अमा बेदरखौ बिदिनो एवग्रोयो आरो आरो दाउ बेदर सङोब्लाथ' जों बे दिनो दाउ बेदरखौ दाउ बेदरखौ जों बिदिनो संग्रोयो गिबियावनो जों बिदिनो ओ जे अमा बेदरखौ एवो जों बेबायदिनो एवो जेरै थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होनानै बिदिनो जों एसे फोमोनग्रोना लायो आरो ओ बिदिनो नोंथांनि ओ दाइनजि दाइनजि जौखोन्दो बा स्निजि जौखोन्दोखौ जों बिदिनो फोमोनना लाग्रोनाय जायो सिगाङावनो अमाखौहाय जों दै होनानै एसे अमा बेदरखौहाय बेनि उनाव जों सबाया जेब्ला बिदिनो मोन मोनगोन मोननायनि उनाव जोङो बिदिनो बा बायसोर बा दाइरिक माबायावनो ओ सबाय रुनानै सोरबा खारैजों होनानै आरो बेखौ इसे मोनहोबावो लोगोसे आरो गुबुन आरो सानैसो बिदिनो गोबां मानसिफोरनि गोबां बेबायदिनो आखायना बेलेग बेलेग हिसाबै माने बिथांमोनहा सङो आरो आर लोगोसे बहाय होनानै खारै बा सदा सदाखौबो बिथांमोना इउस खालामो मालाबा बा आरो माबलाबा खारैखौबो इउस खालामो आरो बिदिनो बे मोननाय सबायखौ अमा बेदराव होसनो आरो अमा बेदराव होसननानै एसे सोरबा बिदिनो खारै होबाय नङाबा सिगाङाव सोरबा होयो खारै होनानै जेब्ला खारैया नांबाय खार नांनायनि उनाव बेखौ सा बाय आरो दसे गोदौ होनोनानै बा माबा खालामनानै बेखौ आराम ओ ग्लब ग्लब गोदौनानै बेखौ मा खालामगोन आरामहै लासै गुसु जानानै दोंसे बिनि उनाव जानायनि माबायाव फैबाय आरो बियो लामायाव फैबाय जानो हासिगोन
औ
आरो गोबां बेबायदिनो ओंख्रि दंबावो मोनथिनायाथ' मोनथियो नाथाय मोनसे ओंख्रिखौ आं दिनै जोंनि माबायाव नुनो मोनला खेराादफिनिखौ बुहुत बेबायदिनो खम नुसै आरो ना जोंनि माबायाव हाय। ओनसोलफ्राव नोंथांमोनस माब्रै खेरादाफिनिफ्रा बेखौ एसे फोरमायलाय नोंथां
खेरादाफिनि होनोबाथ' आं बर' हारिनि जाग्रा होननानै मिथिनाय जायो नाथाय आं बेखौ औ आं नाथाय बेखौ सिनायनाय जाया नोंथां आं मोनजाफेराखै आं बर' हारिनि जाग्रा होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङानो एसे मि थियोबा बिनि बागै फोरमायना होदो दे आं बारा बिनि बागै माने खोनायो बर' हारिनि जाग्रा होननानै नाथाय आं जाफेरनाय जायाखै बा बिदिनो नुफेराखै आं माबायदिखौ होननाय जायो। नोंथाङानो एसे फोरमायनाय?
औ बे जि खेरादाफिनि होनो बे खेरादाफिनिखौ जों बिदिनो न'वाव गायो सोरबा सोरबा बिदिनो सोरबा सोरबा हाजोानिफ्रायबो लाबोयो। गोदोथ' जोंनि आबै आबौ औ आरो आजै आजौमोनथ' बिदिनो बांसिनानो दैमा सेर सेर सेर हाजो सेर सेर थाग्रामोन नालाय बिदिनो हाजोनिफ्राय माबानानै जायोमोन आरो बिसोर खेरादाफिनि फोरखौ। दाथ' आरो फ्रायानो मोननो थांलिया जोंनि गामियावबोथ' फ्रायानो नुनो थांलिया खिन्थु ना नाथायब्ला खेरादाफिनिया बिराद मोनसे गोथाव आरो बर'नि आंगो मोनसे ओंख्रि। नोंथाङाबो मिथिखायो अलरेडि जों गोबां बिदिनो खुगा मेथाइफोराव जों खेरादाफिनिनि सोमोन्दै जों खोनानो मोनो नोंथां। लोगोसे बे बैसागु मेथाइफ्रावबो जों खेरादिफिनिनि बिसय जों खोनानो मोनो नोंथां नङा होमबा?
औ औ।
जों मेथाइबो गोबां नोंथाङाबो दाबो गोसोआव फैदोंदां आं साननाय माथे उम साननाय दनाव गोसोआव फैबायायदि मोनदां खेरादाफिनि मेथाइखौ दा बे खेरादाफिनिखौ जों गोबां बेबायदिनो ओंख्रिजों ओ मिलायनानै जोङो संनानै जानो हायो लोगोसे आलुफोरजोंबो जों संना जानायखौ नुनो मोनो लोगोसे अमा बेदरजोंबो जों संना जानायखौ लोगो मोनो नुनो मोनो लोगोसे दाउ बेदर बिदिनो ब्रयलार ना बेफोरजों संना जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ।
लाफा मैगंफोरखौ जायो बेबायदिनो खेरादाफिनिनो बेबायदि अमा बेदरफोर जों संना जानो हायो आरो। लाइ मैगंफोरखौ बिदिनो नर्मेलि जों संना जानो हायो आरो खेरादाफिनिखौबो। गोथावथ' बहुद गोथाव खेरादाफिनाया माने मोनसे मा होनगोन बेखौ एक्सट्रा बेना माबा दं आरो ओ सुवाद दं आरो जायफोर जायोब्ला माने देहाया मोनसे गोख्रों मोनसे बोलो मोननाय बायदि मोनो।
औ।
बेनो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो माबाफोर सोंनो दंब्ला अब्ला नोंथां जों दिनैनि रायलायनायखौ जों बहायनो दोनथ'नोसै नामा?
अ नोंथां बेखिनियावनो जों
बेखिनियावनो जों औ औ औ दे नोंथां दे धय्नबादसै औ दे। गोजोन्नाय थाबाय